हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनाव फन खालामनाय
औ आंथ' दा फ्रि दंथ'बाय नोंथां मा आइदामोन नोंथां
आयदायानो जाहैबाय दंफांफोरनिफ्राय जोङो मा मा मोनो आरो मा मा खालामनो हायो आरो
बिफां लाइफांनिफ्रायना नोंथां
बिफां बा दंफां बिफां दंफां अ औ बेथ' जोबोद मोजां नायदालै आरो नोंथां जोबोद ओ अब्ला आंनो एसे जागायग्रोना होग्रोसै नामा नोंथां
दे दे
औ दंफां बा बिफां नङा होमा नोंथां
औ
जों नंगौ दंफां ना बा बिफां लाइफां फोरनिफ्राय जों गिबियावनो बेखौ एखेबारे रायखांग्रोथारनांगोन आरो सिगां सिगाङावनो जों बिफांनिफ्राय बा लाइफांनिफ्राय जों मा मोनब्रोयो जों गिबियावनो जों थांना थानो थाखाय नङा होमबा नोंथां थांना थानो थाखाय जोङो अक्सिजेन मोनग्रोयो नङा हबा नोंथां जों जों हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बिफाङा बोनानै लायो आरो बिफाङा जोंनो मा खालामो अक्सिजेन गेसखौ हगारनानै थायो आरो लोगोसे बिफाङा जोंनो साया सायख्लुम होयो नोंगोना नङा नोंथां
औ नोंथां
बिफाङा जोंनो साया सायख्लुम होयो जोंनो गुसु बार बारनायाव जोंनो जोंनि देहाखौ थाजिम खालामो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे गोबां दंबावो दा बेनिनि गेजेराव माखासेखौ आङो बुंनो सानदों जेरै बिफां लाइफां बा दंफांफोरा जेब्ला देरै देरै देर दोखोन देर दोखोन देरना नङास होनबा नों नोंथां जों जेब्ला गायनाय दंफोरा दंफांफोरा मा जायो गिदिर जायो नङा नोंथां गिदिर जायोब्ला मा जायो बेफोर दंफांफोरा न'आव बाहायजानाय माखासे मुवाफोरजों बानायनो हायो नङामोन नोंथां जेरै बुंनो थाङोबा न' लुनाय न' होना नोंथां न' लुनाय जायखौ जोङो बाथाम नङा मोन नोंथां बाथाम बा जेनेबा थखथा बाख्ला नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि जों गोबां रोखोमनि ओ मा होनना साइस लायै साइस लायै जों दंफांफोरखौ जों हाखावनो हायो आरो
औ
आरो लोगोसे बेफोर दंफांफोरा जोंनो मा खालामो सफा सियार बानायनाय नङाबा नोंथां देक्स बानायनाय बेन्स बानायनाय सियार बानायनाय दा बेफोरबायदि खालामनायाव दंफांफोरा जोंखौ जोबोद जोबोद जोबोद हेफाजाब होयो आरो दा दंफांफोर बा बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि खामानिफ्रानो जाया होनजायो बुंजायो नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला आरो गोदोनि समावथ' मा दा दासो जेन'बा नोंथां दिनैनि दिनाव मा जाखो न' लुनो थाखाय माखासे लहा फोर ओंखारबाय नङामोन नोंथां नाथाय बे समावथ' लहानो गैयामोन एखेबारे मानो होनोबा बै समाव ओरैब दंफांजोंनो न'फोरखौ लुजोबोमोन आरो दंफां गैयाबादि जाखायामोन दा बै समाव दंफां गिदिर गिदिरफोरखौ मा खालामोमोन बिदिनो बाथाम थाथाम हानानै न'फोरखौ फुरा गोजौआवबो आरो इन्जुर नङा होमबा नोंथां इन्जुरफोरखौबो दंफांफोरजोंनो लुयोमोन आरो बैस समावहाय जायखौ जों होनना बुङो बै समाव बांला होनना बुङामोन होनबा नोंथां बांला दं बांला न' बेफोरबायदि होननो मोना दा बांला न'फोर लुलाय लायोमोन आरो बर'फोरा गोदोनि मालिक मालिक मानसिफोरा मानो होनोबा बै समाव गोबां साल दंफांफोर गिदिर गिदिर बिफांफोर दंमोन नालाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोर दंफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोद जोबोद खामाय होयोमोन आरो
औ
दा बेफोर न'फोर दंफांफोरजोंनो जोंनि मानसिफोरा न' लुयोमोन नङा होनबा नोंथां गिदिर गिदिर न' लुोयोमोन दाबो नाइनटि पारसेन्ट गामिनि मानसिफोरा आो दंफांजोंनो न'खौ लुनाय नुयो
मानो होनोबा गोजौआव जेब्ला थिंखोबो नङा होमबा नोंथां बाथाम फाथामफोरखौ गामिनि मानसिफोरा गासिबो दंफां फोरजोंनो लुजोबो आरो ना लहाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोना नङा होनबा नोंथां आरो सोरबा सोरबा मा खालामबावो बे जेनेबा जोंथ' दा माबा होयोना नोंथां रड जेनेबा खुन्थिया होआ होमबा नोंथां पस्ट खुन्थिया बेखौ गोदोनि मानसिफोरा मा खालामबावोमोन दंफां गिथिर गिदिरखौनो गल गल गल एसे गल गल खालामनानै बेखौनो माबा खालामोमोन आरो मा होनना बुङो बेखौ खुन खुन्थिया बानायजोबोमोन दंफांफोरजोंनो आरो गोबां दंबावो नंगौ नोंथां बिफां लाइफां बा दंफां गैयाबाथ' जोंनि जाखाया जोंनि ओनसोल माबाया नङा होनोमबा नोंथां जोंनि बुहुमानो जाखाया बिफां लाइफां बा दंफां गैयाबाथाय जोंनि बुहुमानो गैखाया मानो होनोबा जों जेब्ला बिफां लाइफां जोबगोन अब्ला जों बे बुहुमाव मानसियानो थांना थानो हानाय नङा मानसिल' नङा नोंथां बेयाव थानाय दाउसिन दाउला जिब जुनार दै नङा होमबा हा बेफोर गाससिबो मोनसेबो थावरिनो हानाय नङा मानो होनबा बिफां लाइफाङासो ओ मा गासिबो बे बुहुमखौ लाखिनानै दं होननानै जों बुंनो हायो बिफां लाांफाङा जेब्लासिम बे बुहुमाव थागोन अब्लासिम ओ सुबुं माहारि गासिबो बे जिब जुनार गासिबो थांना थागोन आरो बे जोंनि दा दंफां लाइफां बा बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बा जों थांना थानायाव जोबोद गोनांथार होननानै जों सानना लानो हायो दा बेनिनो गेजेराव गेजेराव आं नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायनो थाबाय आरो नोंथां
हागोन दा गिबियावनो दंफां दंफां होननानै बुङोबाथ' नोंथाङा गिबियावनो बुंलांखाबाय माखासे बाथ्राखौ आंनि सान्थौजों आङो माखासे बाथ्राखौ आ बुंनो सानबाय दा गिबियावनो बिफांनिफ्राय जोंङो नुनो नोंथां बुंनायबादि अक्सिजेन मोनो बिफाङा थारैनो सैथो आरो दंफांखौ जोंना मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो बिनि मादावबो जों दंफांफोरनिफ्राय जों मा मा मोनो बा मा मा खालामनो हायो बिनि सोमोन्दै आं बुंदों जेरै दंफांफोरनिफ्राय नों नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै गोदोनि समफोरावहाय न'फोर बानायो न'फोर बानायनो थाखाय जोंहा खि खि दर्जा बेनिफ्राय सखिफोर बानायो बेवहाय गोनांथि जायो आरो दंफांनिफ्राय जोङो माखासे
ब
सियार बा टेबोल बा थुल माखासे बेन्सफोर बानायनो हायो आरो दंफांफोरजों जो दानि सम फोरावहाय आथिखालनि मुगायाव जेरै दंफांनि जोङो माखासे काप बा प्लेट बा खोरस्लिफोरबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
आरो दंफां दंफांफोरनिबो जों गोबां रोखोमनि जाग्रा फिथाइफोरबो मोननो हायो जेरै खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदिनो बायदि बायदि आरो बिनिफ्राय जोङो बिफांनिफ्राय जे माखासे ओ मा होनो मा होनो बेखौ बै जे बिफां बे बिफांनिफ्राय बिफांफोरा माखासे दंफांनि बिगुरफोरा जाजानायबो दं आर ना जेरै दालसिन दालसिनिफोरखौहाय जायो औ दालसिनिफोरखौहाय जायो जोङो होयो मस्ला मस्लि बानायो मस्ला मस्लियावहाय होयो आर ना बानायोजोंनो आरो बिनिफ्राय जों नुनो मोनबावो जे दंफां दंफांफोरखौहाय दानि समफोरावहाय माने माखासे माखासे सुबुंफोरा माने दा बिजनेसबो खालामो नङा होमबा नोंथां दंफांनि बिजनेसा मारै खालामो होमबा जेरै रब रबट बागान रबारटआबो दंफा रबट बागान गायो साल सिगुननि बागान बानायो बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि दंफांफोरखौहाय बिजनेस खालामो आरोना जोबोद रां रां फोर आरजिनो हायो दडखरफोरनिफ्राय जेराव फाखसे रबा बिफां हमनानै मावो रबाया जों रबारटखौ गायनानै जों रबारटनि बे जों हाथा बहननो नङा होमब नोंथां दा आथा दिहनखांनायनि उनावहाय बे आथाफोरखौहाय माने फेक्ट्रियावहाय फानहरनाय जायो रबारखौ नाखांनायनि उनावहाय मेसिनजों लानानै दाब्ले दाब्ले गोरान खालामनानै दस्रायाव फानहरनाय जायो
थ
बिसोरो इन्डास्ट्रियाव लांनानै बै रबादफोरखौहाय माखासे रबार्टनि सेन्देल रबार्टनि थुसि रबारटनि गेलास रबार्कनि माखासे आइजें आइलाफोर माने गोबां रोखोमनि बायदि बायदि माने आइजें आइलाफोरखौहाय रबारजोंनो बानायो आरोना बेजोंनो बिनि माबाजोंनो आथाजोंनो सोदांनानै बिसोरो दा बेनि ओमफ्राय जोङो आरो बुंनो हागौ जे जेरै साल बिफां साल बिफांनि साल बिफाङाथ' दंफाङाथ' अनेख खामानियाव बाह माबा खामानि होखायो जेरै टेबोल सियार सफि बानायनायावबो होखायो आरो बिनि माखासे बैनाखि आथा आथा साल सालनि माखासे आथा बेखौहाय माने साल रुना रुनानायखौ मिथिगौोन आं होन
औ नंगौ नंगौ नोंथां
धुनाखौ धुनाखौ बेजों बानायनाय जायो आरो ना आरो दंफांफोरनिफ्राय जोङो बिदिनो दंफांफोरखौ जो औ औ औ औ औ दा जोंना दंफांखौ नांगौ मानो होनबा दफां बिफाङा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जेराव जिब जुनारनिबो गोनांथि दंफांफोराव बिदि दउ दाउसिन दाउलाफोरा भासासा लानानै थानो थानानै माने गावसोरनि जिउ खुंनो हायो बास बोनानै आरो दंफांफ दफां दंफांफोराह जोंनो माखासे सायख्लुमबो होयो आरो ना जोंनि जेराव गरम अभार गरम जायोब्ला जोंनो दंफांनि गोनांथि जायो सायख्लुमनि गोनांथि बेनिखायनो दंफाङा जोंनि थाखाय जों जोबोद गोनां आरो आरो दंफांनि बिलाइफोरनिफ्राय जोङो गरम बोथोराव बार बारबो जोङो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
बोरमा जाब्लासो जोङो थान्दा जायो बिनि थाखायनो बानायबो जानाय आरो गोदोनि समफोरावहाय बेबायदिनो गोबां ओ प्लास्टिकनि माखासे टेबोल सियारफोरखौ जों नुनो मोनामोन दंफां लाइफांनि खौनो जों बांसिन नुनोमोनोमोन दंफां लाइफां जोङो बांसिन बानायोमोन आरोना बे समावहाय । बे समफोरावहाय माखासे आलनाफोरखौ जोङो सखिफोरखौहाय माने बेसेनानै माने फालेंफोरखौहाय दंफानि दाबो बानायनाय नुयो दंफानि आलना फालें नाथाय गोदोनि समफोराव बांसिनमोन आरोना प्लास्टिकजों बानायनाय बा माबा मोनसे ओ लहानि बानायनाय थिंनि बानायनाय बेफोरखौहाय जोङो गोदोनि समफोरावहाय नुनो मोनामोन आरोना बारा दा जुगजों लोगोसे सोलायबोनो हमबाय बा सोलायलांबाय लासै लासैनो सोलायबोगासिनो दं आरो ना । दा बेफोरनो जोंनि दंफांनिफ्राय माखासे मोननाय फिथाइफोर आरो ना दा बिदि समथ' जोंना जाबायानो नोंथां । आरो बुङोब्ला खोथाखौ फोजोबनानै फोजोबनो हाया दा नोंथांजों दंफांनि सोमोन्दै सवरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों ।
औ थारैनो नोथां
दे बिदिब्ला